नोंथां औ नों औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
आं नोंथांखौ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों दाव दावयनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नगौ नोंथां नंगौ
दावबायनाया जोंनि जिउआव माोखोम गोहोमो खोख्लैयो आरो दावबायनायजों जोङो बोरैहाय मोजां खोथा ओ जिउआव स नो हायो मिथिनो हायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथांजों रायलायनो हागोन ना आं
हागोन नोंथां हागोन
औ दे होमबा नोंथाङा बुंग्रोदो जेनेबा दावबायनायाव आरो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायखो आरो नोङा दावबायनानै नोंहा मा मा जिउआव नोङो मिथिनो लुबैनायखौ मिथिनो हादों गोसो खौ गोजोन होनो हादों बिनि सायाव सुंद'यै बुंनानै होदों
औ नोंथां दावबायनाय होनोबाथ' आङो द जों आसामनिनो फिसा फिनला जागायावबो दावबायफेरबाय जेरैहाय जोङो उम बेयाव जोंनि न'सुंसेनिनि हादर न'सुंसेनिनो खाथिनि हादोर जेरै भुटान भुटान उम आरो जोङो बिथिं बिथिं बेहाय थाङोब्ला जों अरुणाचल बिथिं बिथिं थांबा जोङो बायदि बायदि खाथि खालानि जों जागायाव थां बाय आरोना नोंथां।
उम
आरो बेनि बेवहायबो जोङो गोजान गोजान द्रा जेरै उम सान-सानसेयाव मोनहैनाय जेरै जोङो बेयाव टावां बायदियावबो जोङो बरफ बरफनि बरफनि फिल्ड फिल्ड एबा जोङो बेफोरखौ जोङो मिथियामोनना बरफफ्रा मादि गुसु बेफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय जोङो बे टावांआव थांबा-थांबायमोन नोंथां। ओरैनो दा
बेनिफ्राय नोंथाङा टावांवाव थांनानै टावांवाव थांनानै नोंथाङा मा मा नु
ओ टावां टाउनाव जोङो टावां टावांनि ओ उम उम गिबियावनो जोङो अरुणाचलनिफ्राय थांनानै जोङो टावां टावांनि गेट गेट गेटखौ बारनानै जोङो बेयाव बरफ बरफाव सेला पासनिफ्राय जोङो बरफ मोनबो-मोनबोलांबोदों बेनि उनाव गुसु बोथोर मोनना जोंङो बेयाव जेकेट गाननानै जोङो थांदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा औ नोंथाङा गुदुं गस्ला बेयाव सेफ थिनि थाखाय लांनो गोनां जादोंमोन आरो?
औ नंगौ नोंथां नंगौ जेकेट जेकेट लांफादोंमोन आरो जों बेयाव फ्लाक्स फ्लाक्सआव जोङो गुदुं गुदुं दै बायदि ओ लोंग्रा जों लांफानाय जादोंमोन नोंथां। बेनि अनगाबोथ' जोङो दावबायनो होनोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि जोङो दावबायनाय जेरै बेल' नङा जोङो गुबुन हादरनिफ्राय जो गुबुन हादरसिम दावबायनाय जोङो बेखौबो दावबायनाय होननानै मिथियो। दा जोङो जों दा जोंनि हादरनिफ्राय जों दा दाबसेयाव गुबुन हादराव थांनो गोनांबा जोङो पास फर नङाब्ला बायदि डकुमेन्टसनि गोनांथि जायो नङाब्ला जोङो बै दाबसे जायगायाव जोङो थां नो थांनो हाया बायदि सेक'रिटि बायदि थायो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ खालामना लानानैसो जोङो दावबायनो गोनां जायो।
औ
बिदिनो जोङो दावबायनाय दावबायनायखौ जोङो उ उ दा बयबो सुबुंनि जिउआ समान नङा सोरबाबा उम दावबायनायाव मोजां सोरबा बा दावबायनो गाज्रि मोन। बायदि बायदि जाहोन थायो जेरै सोरबा सुबुङा सुख खु सुखु गोजोन नागिरनो एबा सोरबा सुबुङा दुखुआव दुखुआव थाब्लाबो बे दाब से जायगायाव थाबाय थानो बेनिखायनो बियो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बेनि बेयाव माबादि जायगा गोजोन बार बिफां लाइफां बायदि हाजो बायदिफोरखौ बियो नायनानै गोजोननानै गाव गावनि दुखुफोरखौ बावगारनो नागिरो बेनि बेनि उम बेनि थाखायबो जोंना मेलेम मान माइनडआ जोंना मोजां मोजां जायो आरो ना नोंथां दा जोङो दावबाय-दावबायनायनि उनावबो जोङो दा जोङो गोबां गोबां गुबुन गुबुन हादरनि मानसि मानसि बिसोरो मादि जायो मादि लोङो मादि थासारियाव थांना दङ बिसोरनि जिउ खांनाय लामाया मा बिसोरो मा मावना मोजां मोनो। बेफोरबायदि गोबां जोङो मिथिनो हायो बेयाव जोङो गोबां गियान आरो लाबोनो हायो जेराव जोङो दा थांना थानाय जिउआव जों गोबां हेफाजाब हेफाजाब मोनो। नोंथां। बेनि बेनि उनावबो जोङो बेनि उनावबो जोङो दा जों जेब्ला जायगा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांबाय थानाय समावबो जोङो गोबां गोबां। जायगायाव जोङो फट' फट' भिडिअ बायदिसिना जोङो केमेराजों लायो उनाव जों
नोंथाङा गोबां दावबायनायनि बागै जेनेबा गोबां खोथा मिथिबोबाय नङा होमबा। दावबायनाया जेनेबा मानसिनि जिउआव बयनिबो थाखाय गोनां आरो दावबायनायजों जोङो जिउआव गोबां खोथा मिथिनो हायो जेरै नोंथाङा बुंबाय अरुणाचलाव थांनानै जेरै नोंथाङा बरफ नोंथाङा गेलेहैनो हादों लोगोसे नोङो नांगौ रोखोमनि गुदुं गावखौ रैखा थाखाय गुदुं जि जोम लांदों नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे बेयाव बेहाय नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना बेनि थाखाय जोङो बेयाव थाङोब्ला जोङो मेङो रायलायनाय फोरखौ खोनाया आरो जोङो थाबायनो हाया। हाया जायो अक्सिजेननि लेयारा जोबोर खमाव थायो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनानै जोङो सेला पासफोरावबो जों लोगोसे जोङो दिरां फोरावबो जोङो बुद्ध मन्दिरखौ जों नायनो हायो मानोना दिरां ओनसोलाव बुद्ध मन्दिरजों गोसार जोबनानै थानाय नङा होमबा लोगोसे नोङो बिनि आफांसे गाहायाव फैनानै नोङो जेरै मोनगोन नोङो सेरगाव जाययाव जेरै आपेलनि थाखाय अरुणाचल हादाबाव बेयाव मुंदांखा। गोबां रोखोमनि बेवहाय आफेल मोनो नङा होम बेयाव दायो नोङो आफेलनि बिबारा दायो फिथाइ लाबाय एप्रिल मानाव बियो बिबारा बारो एप्रिल मेआव बिनिफ्राय नोङो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बिनि फिथाइखौ जोङो मोनजायो आरो। बिदिनो नोङो लोगोसे जोङो भैरबकुन्न्द' जायगायाव पिकनिक स्पट दोङो बिथिंनो जोङो हाबलाङो लोगोसे भुटानजों नांजाबनानै थायो अरुणासल। नङा होमबा जोंनि साराउन्दिं जोङो दावबायनानै जों गोबां ओ गियान आरजिनो हायो आरो। आरो जिउआव नोङो ओ दावबायनाया मो से जिउनि मावनांगौ हाबा नों जिउआव नोङो गोबां खोथा खौ नों सोलोंनो हायो जेराव नोङो नेसनेल पार्कफोराव थाङोब्ला जेरै काजिरङा मानास बेफोराव थाङोब्ला नोङो जेरै नों जायखौ नोङो खाथियाव जुन्थुखौ नुवाखै जाय खौ नों मोसा जायखौ जोङो गान्दा नङा होमबा जायखौ जोङो खाथिसिनाव नुवा नुबाय थाया नुबाबो मबाइल टिभिफोराव जों नुयो नाथाय गाव गावनि खाथि सेराव नुवा बेफोरखौ नों थांनानैबो गोजोननाय लानो हायो आरो नङा होमबा बेखौ नों दावबायनायनि प्राइस मोनगोन आरो नोंथाङा बुंबाय दावबायनायजों जेने बा गुबुन हादोराव बेरायनो थाङोब्ला जोंनो पासपर्टनि गोनांथि जायो नङा होमबा। जोंनि नुसुंसे सेरनि नेपाल आरो लोगोसे भुटान बेफोराव जोंनि थाखाय पासपर्टनि गोनांथि गैया।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ बांलादेशफोराव नाथाय गुबुन हादराव थाङोब्ला जोङो बेफोर नि अनगायै जोङो पासपर्टनि गोनांथि जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
मानोना पासपर्ट थायोब्लासो जोङो गुबुन देसखौ जोङो दावबायनो हागोन दावबायनायाबो मोनसे जेनेबा सेफटि जोंनाव थायो। नङा होमबा गुबुन देखआव जों गुबुनाव हाबला हैैनो हाया जोंनि प्रपार पिज्जा थानांगोन
नंगौ नोंथां नंगौ
बेरायनानै जोङो हागोन आरो आरो जोङो बेरायनो थांबोला जोंहा रांखान्थिनो गोनां जायो नङा होमबा जों नांगौ रोखोमनि रांखान्थिखौबो जुमायनानै लानांगोन आरो बै जायगायाव थाङोब्ला बोरै' रांखान्थिया ख'रसा जायो बे जोङो मिथिना लानांगोन अब्लासो जोङो जिउआव दावबायनो हानाया सुबिदा जागोन आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नांगौ।
जों नुसुंसे सेरनैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि नायनो गोनां जेनेबा मेघालयाबो जोंनि थाखाय जोबद समायना जायगा नङा होमबा जायहा नोङो सेरापन्जि बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हायो सेरापन्जि मौसिन राम लोगोसे लाइट लुम लाइट लुमावबो थाङोब्ला नोङो मिथिनो हागो औ बेहाय दसेनै आधा घन्टायावनो सान्दुं दुंगोन फन्द्र' मिनिटआवनो अ'खा होगोन लाइट लुमनि बारहावायाबो बिदिनो आरो। नों बेफोर गुबुन जायगायाव थांनानै नों जुदि बेरायामोनथ' दिनै नोङो बे खोथाखौ मिथिनाय नङामोन नङा होमबा। नोंथां अब्ला नोंथाङा आरो बेरायनायजों मोजांसिन गोसोआव थानाय बबे जायगायाव नोङो बेरायफेरबावगो ओ जे अरुणचलनि अनगायैबो
औ नोंथां बेनि अनगायैबो आङो ओइ थांदोंमोन अरुणचल नि अनगायैबो अरुणाचल साइदथिंनो जोङो थांदोंमोन बिथिं बै दालां मोनसे दालां मोनसे नायनो जेरै' मा बगिबिल दालांखौ आं नायनो थांदोंमोन बावैसो ओम साननैसो बारा बारा बावा फै नोंथां बेयाव आङो थांनानै थां बगबिल बगिबिल दालांखौ जोङो नायनो थांदोंमोन बेनि उनाव जोङो नायनो जोबोर गोजोननाय मोनदों बेयाव ओम बारहावा दैमा दैस दै दैमानि ब्रह्मपुत्र दैमानि सेराव जनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव गुसु गुसु बार बायदिसिना बायदिसिना डो दाउ बायदिसिना बिर बोनायखौबो आङो बेयाव दावबायनानै जोबायमोन
औ
औ नंगौ नोंथां।
नोंगौ औ। अब्ला नोंथाङा बिदिनो जिउआव बे गोबां जायगाखौ बेरायफैबाय नङा होमबा औ नोंथाङाबो बेरायनायनि सायाव गुवारै रोंगौथि दङ नोंथाङाबो गोबां एक्सपिरियेन्स दङ जिउआव बेरायनायाव नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो जोङो गोबाव खोथा औ जों बिदिनो जोङो गोबां खोथाखौ जोङो बेरायनायजों सोलोंनो हायो नङा होन‌ नोंथाङा बेरायनायजों लोगोसे बै रख'म जायगायाव थांनानै ख'न्थाइ रायथाइ सुजुग होनो हायो नङा होमबा जे जाथायखौ लानानै नोङो जायफोरा माइ जायफ्रा सोरजिलु गोसो दं सोरजिनो हानाय बेफोरो जुदि लिरनायजों जुदि नोंहा आखाइ दङब्ला नों ब रोखम जायगायाव थांनानैबो नोङो जो जिउआव दावबायनायनि नों गोबां खोथा लिरनो हागोन आरो अब्ला नों नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनिनो फ जोबथ'नोसै नामा?
नोगोन्थों नोथां ।